हेल' खोनादोंं
औ खोनादो आंनिखौलाय खोनाबाय।
अ खोनाबाय नोंथां।
थ' नोंथाङा दायो फ्रि-फ्रिबा रायलायनो हागोन ने नोंथां।
औ हागोन नोंथां मानि बिषयाव रायलायगोमोन।
नोङो। जानायनि सोमोन्दै रायलायनोसै जागोनदा नोंथां।
औ जागोन।
अ आं मोननैसो कुइसन सोंनिसै नोंथांखौ। थ' नोंथांमोननिथिं बिदि जानाय लोंनायनि बर'फोरा जेरै। मा मा ओंख्रि जायो जेरै मा मा ओंख्रिखौ बेसि बिदि जायो मा मा ओंख्रिखौ गामियावनो बिदि खेथि खामनानै मोनो। बिदि नोंथाङा हागोन नामा।
ओ हागोन नोंथां ओ जोंनि जायगाथिं माने। ओ ओंख्रि होनना बुङोबाथ' गोबां माबानि दङ'। बिनियाव मुंदांखा मै ओंख्रिफोरा जाबाय अनला। ओमफ्राय अमा नारजि लेस्रा सबाय। सबाय ओमफ्राय दाउ बेदर ओ।
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माबाफोर दं आर ना मैगं ओंख्रिफोरखौ जोंनि ओनसोलथिं। औ मोननाय जायो आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय मैगं। मैगं थाइगंखौबो जोंनियावनो गायखानाय जायो। जेरै लेस्रा कबि आलु फान्थ। थाव बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोंनि ओनसोलाव गायखानानै। बेनिफ्रायनो जोङो मैगंखौ जानो हायो आरोना। बै नोंसोरनिथिंलाय।
औ बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो। मोननो मोननो हायो जेरै हास'बायाइ साम'। बिदिनो अनला खारै बिदिनो। गोबां रोखोमनि मैगं जानाय जायो आरो ना। ओमफ्राय बांसिन बांसिनानो मानसिफोरा। माने बर' ओम बर'फोरा आरो। जों माबा मोनसे जेरै हाबाफोर जाबोला बेयाव। ओरै ओरैबायदि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर होयो जेरै अमा। जों अमाजों नारजिजों ओंख्रि। दालि बिदिनो भाजि आरि गोबां आलु। भाजि बिदिनो सबायाइ भाजि थायो आरोना। गोबां रोखोमनि बिदिनो दाउ दाउ हारिखौबो बिदिनो मैगं हिसाबै बाय। बाहायनाय जायो ओमफ्रायथ' जोंनिथिं बांसिन बा। बर'नि बर'नि। इदिन्थृ ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय होनबाथ' बिदिनो सबायाइजों। सबायजों दाउजों सबायाइजों साम'जों। ओमफ्राय बिदिनो जाजायो गोबां रोखोमनि ओमफ्रायो अनला। खारै बिदिनो ओमफ्राय जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन‌
औ नंगौ।
माहानो ओम। ओ अमाजों नारजिजों आरो। बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं दोङो। जेरै थास'फोर थास'नि बाहागोखौ थ' गासिखौबो जानाय जायो नोंथाङा मिथिखायो जेरै था औ जेरै थास' बिबार, थास' आथिं, थास' बिसं, थास' बेदर गासैखौबो जानाय जायो थास'नि माबाखौ मा होनो बाहागोखौनो ओमफ्राय नोंसोर नोंथांमोननिथिंलाय मा मा ओंख्रिफोरखौ जेरै
ग
गायो एबा न'आवनो माबायो बिदिनो फोयो।
ओ नोंथां। जोंनिथिंथ' आं बुंलांनाय दहाय बेफोरनो लेस्रा, कबि, फान्थाव, आलु होननायफोरा बेफोरनो बेफोरखौनो जोङो न'आव गायो बा फानोबो। ओमफ्राय बेखौनो जों जानाय जायो आरो न'फोराव मानो होननानै ओमफ्राय बेनि अनगा जोंनि ओनसोलथिं सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगंफोरखौ खाना लाबोनानै संना जायो आरो जेरै दिंखिया नों बुं बुंलांनाय बायदि थास' ओमफ्राय माना मुनि लेमबा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाना लाबोनानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा संनानै जायो आरो।
औ। नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा अनलाखौ मारै सङो
बुंनो हागोन नामा बाङाय एसे
औ हागोन नों थां अ अनला अनलाखौहाय जे जे बर'फोरा बांसिनानो अनला मैगं होनोब्लाथ' मिथियो जे गासिबो बर'फोरानो अनला ओंख्रिखौ जाफ्रामनाय जायो। जेरै अनलाखौ मारै सङो आं नों थांनो फोरमायनोसै जेनेबा अनलाजों साम'जों सं गोन आरोना थ' सामुखौ दैनिफ्राय ओमफ्राय लाबोग्रोनानै खननानै सुनानै सानसे एबा साननै दैयाव बेखौ दानसिगोन आरोना ओमफ्राय दानखांनानै जेहुथु बेहा मोनसे मा होनो थेग्रा मोनसे बुस्थु थायोना बेखौ एरखनानै गारसिगोन आरोना। ओमफ्रायो बे साम'फ्राय खालामसिगोन फ्राय खालाम खालामनानै मस्ला आरि होसिगोन ओमफ्राय दायो फैसिगोन बे अनला आरोना अनलाखौहाय जोङो माइरंखौ मोजां साफा सुनानैहाय फोरान सिगोन आरोना ओमफ्राय फोराननानै देग्रा थब सि एबा ग्रेन्डाराव होनानै बेखौहाय गुन्दै खालामग्रोना लासिनो आरोना। ओमफ्राय गुन्दै खालामखांनायनि उनाव मैगं मैगङाव मोननोसैबोला एसे दै होनानै बे माबाखौ होसिगोन आरोना अनलाखौहाय ओमफ्राय बिदि बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो होनानै गोदौबोला बिदिनो संख्रि हारि साखिनानै बिदिनो जासिगोन आरोना
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांमोननि ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय बोरै?
जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो ओ बिदिखौनो सोङो संनाय जायो बिदिनो अनखौ माइरंखौ सुग्रोनानै गोरान खामना ग्रेनदार बा दिंखिफोराव देग्रोनानै बेदरफोर दङबा बेरखौ फ्राय खालामनानै दै होनानै अनफोरखौ गारला होना बिदिनो अन ला जायो आरो ना ओमफ्राय दा आं मोनसे बुंस जे जे जोंनि ओनसोलथिं माने
जोब
ओ मा होनगोन आरो दंबावो जानायफोराथ' ओमफ्राय आं बेयावनो अ बिदिनो मैसथा नानि ओ बागै एसे बुंसै आं मैस्था नाखौ मारोरै सङो थ' मैस्था होनबा थ' जेनेबा गोखैयानो जायो मैस्थायेथ' ओमफ्राय गोखाबो नङा गोखा नङा मैथासो बेयो माने मैसथाया गोखै थायो गोखैयानो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला मैस नाजों संनो नागिरो अब्ला जोङो ओ जियानो जा नाखौ मानि फ्रायबा लाबोयो जि दैफोरनिफ्राय लानानै फैबाय बा बायबाय आरो ओमफ्राय बे नाखौ ओ जोङो सुग्रोनानै साफा खालामनानै ओ बिदिनो थावआव होना सेरग्रोसिगोन सेरग्रोखांनायनि उनाव जोङो बिनि उनाव बे मैस्थाखौ गारलांनो हासिगोन आरो ओमफ्राय बेयाव दै लुलानानै बिदिनो दसे पन्द्र' मिनिट बा बिस मिनिटसोनि उनाव जों बे मैगंखौ माने बिस मिनिटसो आरोना बिस मिनिट जनि उनाव जों बे ओंख्रिखौ मोननो हायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मैस्था ना
नाखना बे जोंदा
आरो बिदिनो हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरबो दंबावो बेफोरखौबो जेनेबा खाब्रब माब्रबनो थावफोराव सेरनानै जानाय जाब्रबो आरोना जोंनिथिं।
थावफोराव सेरनाइ
ओ आरो नोंथांमोननि थिंलाय मा आरो बेलेग बेलेग मा माबाफोर
जोंनि ओ जोंनिथिंथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानाय जायो जेरै हाग्रा हाग्रा बंग्रायाव ओरैनो खानाइ मोननाय होनबाथ' जेरै दहाय हिसाबै ए
लााउ खुम्ब्र फान्थाव बिदिनो मैस्तआरो बिदिनो औ हा
ओ ओमफ्राय ओ बिदिनोसै आरोना ने जेनेबा ओंख्रि होनना आरो ओंख्रिनि बिथोराव बाथोन थाबावो ना जेनेबा नाफाम बाथोन बेखौबो जादेरनाय जायो।
आरो ओंख्रिनि बिथथोराव बाथोन नाफाम बाथोन औ थायो नोंथां
औ नंगौ।
बर'फोरा नाफामबाथोनाव बिराद जा गासिबो जाजोबखायो। ना बाथोनखौ ओरैबाय बुंनाय जायो। मोनसे फोथारनिफ्राय एबा फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो ओमफ्रायखौ हमनानै सुनानै
ओ नंगौ
खालामनानैहाय ओमफ्राय बेखौ फोरानसिगोन फोराननानै ओमफ्राय बेयाव माबा माबा माबि लगायोमोनलै बेखौ
देनानै फास्ङाव सोयो आरो।
औ औ। बिदिनो औ ओमफ्राय बिदि दोननानैहाय गोबाव दिन होनानै सेवहोसिगोन आरो ना ओमफ्राय बेखौ गुल औ ओमफ्राय बेनो बेनो जासिगोन नाआफाम गुदुं जाय बे सारायफोराव बिदिनो संनानै सं संफामनानै जासिगोन इनो आरो ना?
औ जायो नोंथां जोंनिथिंबो नाफामखौ जानाय जोंनिथिंबो नाफामखौ जानाय जायो। होमबा मा होनगोन
औ
नाफाम खौ जायो ओमफ्राय बिनि अनगा आरो एम्बु बेदरफोर जायोना जाया नोंथांमोननिथिं एम्बु बेदरफोरखौ जेनेबा बंगलाफोरखौ ओ हमना लाबोनानै जायोना जाया
औ जायो नोंथां जोंनि नि बे बर' जोंनि गामियावबो जायो आरो खा थि खालानि ओनसोलाबो जायो गोबां रोखोमनि थ' एमबु इमलुआ दानि जुगाव मोन जोब जोबबाय आ आरो ओमफ्राय दा बेखौहाय माने मोनायाव मोनावसो मोननो हायो आरो ना जेरै बे दैज्लां
औ औ नंगौ
अखा हादान हादान बेयाव जुदि बेखौ
बिदिनो नागिरनानै खम बेफार खालाम बेफार खालामसिगोन ओमफ्राय दा खायसेया जाग्राया न'आवनो नागेरो ओमफ्राय खायफा खायफाया बेफार खालामनो फालांगि बिदिनो खालामनो हमनानै लाबोयो आरोना ओमफ्राय दा इदिनो फानो ओमफ्रायथ' बेखौबो
ओ नंगौ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो